नोंथां बिजि ओ बिजि ना फ्रि नोंथाङा दा रायलायनो हागोन दा?
आं बिजिबो नङा ओ बिजि नङा फ्रियावनो दं।
औ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायलाय
दे हागोन नोंथां।
औ ओ अब्ला गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव रायलायनोसै कवालिटि इडुकेसननि सायाव जोंहा अब्ला दा दा नोंथाङाबो मिथिखागौ गुन गोनां सो समनि मानो गोनांथि आजिखालि माने आजिखालि आरो माने हुथुम बादाय बादायनायनि जुग आरो बादायारि जुग होननानै बुङो। हायो माने औ दा सुबुं अनजिमायाबो बांबोनाय लोगो लोगो जोङो नि बादायारि गोबां रोखोमनि बादायारि जायो। दा जोङो गा-गासिबो खेथ्रआवनो होन गेलेनायखौनो होन फरायनायखौनो होन दा गासिबो खेथ्रआवनो
बेखौनो होन नोङो बा दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गासिबो रोखोमखौनो जोङो खोमानानै लानांगौ जायो। दा दा बिनि थाखाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो मारै लाखिनो हारो- हायो आरो जोङो माने फोरोंलांनो हायो। जोङो माने साननांगौ आरो दा दा गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला ओ जोङो उन्दै गथ' उन्दैनिफ्रायनो जों लानानै जोङो बिसोरखौ माने सोलोंथाइ मोजां रोखोम गुन गोन होनांगौ आरो दा गथ' उन्दैफोरखौ गथ' उन्दैफ्रायनो माने मोजां गियान होनांगोन। मोजां सोलोंथाइ होनांगोन मोजां फोरोंथाइ नायखौ उन्दै समनिफ्रायनो जोङो लानानै देरजासिम जोङो माने मोजाङै मोजाङै माने होलाङोब्लासो बे सासे फरायसाया माने नोगोरारि जाहैनो हागोन आरो माने गाव दैदेनलांनो हागोन जिउआव माबोरै जोङो ओ माने जाफुंसार जाहोनो हायो बेखौ खालामलांनो हागोन आरो। दा बेनि बेलायाव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ माने माबोरै लाखिनो बिनि थाखाय जोङो फोरोंथाइ बादाबो जोङो खालामनाय जायो आरो बे बोथोर समाव गुबुन गुबुन आफादफोरा बेखौ खुंनाय जायो माने। आं बेखौ नुबोनो थांदों आरो बेफोर जोबोद मोजांनि खोथा आरो जाहाथे उप मोजां रोखोम पारसेन्टेज लाखिनानै जोंनि गुन माने मेरिट माने गुन गोनां माने ओ जो ओज माने सुबुं जाहैनो हायो बेखौ माने खालामबोदों आरो माने।
औ
उम बेनि गेजेराव जोंहा बेफोरबायदि माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ होबोनो थाखाय जोंहा माने जोंनि फोरोंगिरिफोराबो गोबां नाजाबोदों आरो बेखौ। आरो जोंनि दानि जोलैनि माने फरायसाफ्रा माने दा बिराद गोबां माने बादायारि बादायनायखौ नुनो आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो थाङो नामा?
औ सोलोंथायाथ' जोंनि दानि जुग आगोलाव दानि मुगायाव एंगार हायि मोनसे सोलोंथाइ गैयै समावहाय बै समावहाय जोंनि संसारा खोमसिमोन नाथायबा दानि दिनाव जों सांख' होननानै बुंनांगोन सोलोंथाइखौ जोङो जोनोम जाखांनायनि उनावहाय जेब्ला गथ'आ जोनोम जायो अब्ला
उम।
बियो गिबि-गिबि फोरोंगिरियानो जाहैबाय बिमा आरो बिफा बा बिनि न'खराव थानाय सुबुंफोर जाय न'खरनि सुबुङा गियान गोनां रायज्लायनाय बिसिनि आखल आखुआ मोजां अब्ला बै गथ'आ मोजां जागोन माने सासे उन्दै गथ'आ बै न- जाय गथ' जाय न'खराव थानानै
ओम।
बा जाय बिमा -बिफा बिफाया मोजां फोरोंगोन बेखौसो बियो रोंगोन। बिमा -बिफाया जुदि रायलायनाया हब्रा- हब्रा एसेयावनो रागा जोंगोन एसेयावनो बिदिनो -लायनानै देखायबाय थागोन अब्ला बे गथ'आबो सोलोंगोन आरो सोरजों सोमोन्दो लानानै सोरबा -फोर फैयोब्ला आब', आदा, आयं, मादै होननानै जुदि बिमा -बिफाया बाजै बेवाइ होननानैसो बिनाय रायलायनायखौ खोनाबाय थायोब्ला बे गथ'आबो उन्दैनिफ्रायनो माने बयखौबो सोमोन्दो लानानै रायज्लायग्रा जागोन। आरो जुदि बिनि बिमा रावखौबो आइ- आफा होना आदै- मादै होना आयं होना बेवाइ होना बेफोर रावखौ खोनाया बे गथ'आबो माने सोमोनदो लानाय हुदाया बेनाव बेनिफ्राय सोमजिनाय नङा आरो। माने बे गथ'नि सोलोंथाइ माने गिबि सोलोंथाइयानो जाबाय बेना फरायसालियानो जाबाय गावनि बिमा -बिफानि न'
ओम।
बे जाबाय बिनि आखल -आखुनि मोनसे फरायसालि बिनि न'खरा।
औ नोंथां।
आरो बेनिफ्राय जोंहा ओरैजाय दानि मुगाजों गोरोबनानै। थांफानो थाखाय माखासे जेनेबा फरायसालिफोरावहाय जोंहा सोलोंथाइ लानांगौ जायो। बेफोरो जाहैबाय एल फि, एम इ इंराजियावहाय गुदि फरायसालिजौ गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि गोजौमा फरायसालि जोंनि बर' रावाव बेफोरबायदि बुङो। माने गथ'आ
उम
क्लास सेनिफ्राय लानानै द'सिमावहाय गुदि फरायसालियाव फरायो। आरो द'निफ्राय लानानै दाइनसिमावहाय गेजेर फरायसालियाव आरो गुनिफ्राय लानानै आथिखालाव जिनै जाबाय जानो हागौ माने जोंना सरकारा फरायनायनि सिस्टेमखौहाय सोलायबाय गोदोनि समाव आलादामोन थाखो जिसिमाव मोनसे मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनावहाय आलादा स्कुलावहाय आलादा फरायसालियावहाय मुं थिसनहैनो गोनां जायोमोन। नाथायबा आदि आथिखालाव खोनादोंदि माने जिनैसिम जाबाय होननानै आं माने एसेबां क्लियार गैया मानो होनोमबा आं दा फरायनाया गारबाय नालाय जोब्बाय नालाय माने आं आरो फरायनाय बिथिङाव दा आं खामानि मावथ' लिया ओंखायनो आंहा दा बिनि माने खाथि सोमोन्दो गैथ'यैलाय आं बारा खबरबो खौरां माने बेबायदि आरो ना
ओ ओ आंनि मोनथिनायाव नोंथां दा गोबां रोखोम माने माने पारसेन्टेज नांगौ आरोना बे एडमिसन मोननो थाखाय ओ नोंङो जि थाखो पास जानानै नोंङो जेनेबा मेट्रिक पास गोबां रोखोम पारसेन्टेज मोनाबा नोंङो एडमिसनखौ मोननो नागिरा आरो
नंगौ नंगौ माने औ बेखौनो होनो होबाय गुन गोनां सोलोंथाइ माने
गुन गोनां सोलोंथाइ होनो इखौ ओंखायनो मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ नंङाबा नोंङो जेरावबो जायगा गैया आरो बेखौनो आं बुंनो सानदों आरो दा जों औ
फरायोब्लासो नोंहा सासे गुनि होननानै गियान गुनि बा रोंगौथि दं होननानै सानजागोन जुदि नों खुनु रुखुम ल' जायोबा बियो गोजौ थाखोआव आरोबाव मुं थिसनहैनो हानाय नंङा बियो जास्ट माने फरायसालिनि पास जानायनि अनजिमायावल' गाहोगोन नाथाय बिहा जिउआव आरो दावगाबावनो हानायनि लामाया एसे खस्थ' जाहैगोन आरो
औ दा नोंङो ओम सासे फोरोंगिरि जानो थाखायबो डि एल एड खालामनांगौ जायो बि एड खालामनांगौ जायो दा बेफोराव एडमिसन मोननो बिराद गोब्राब जायो नों जुदि पारसेन्टेजआ नोंना क्लास माबायाव जिनै थाखोआव नोङो मोजां पारसेन्टेज लाखियाबाडि एल एड आवबो एडमिसन मोननो नागिरा एडमिसन मोननायजों लोगोसे एन्ट्रेन्सबो होबावनांगौ नोंङो
नंगौ औ जानोबो नांगोन मानो होनबा सासे फोरोंगिरिनि सायावनो
औ अब्लासो
खाफाला बा केरियार दानाया बै फरायसानि केरियार दानाया बै फोरोंगिरिनि सायावबो सोनारो माने बेयो न'आव फरायनायजों लोगोसे आरो स्कुलावनि फोरोंगिरिया नांगौ बायदि रोखोम गावनो रोंखायाबा गुबुनखौ मा फोरोंगोन बेनिखायनो सासे फोरोंगिरिया एकदमबारे गोरों जाथारनांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां जागोन जानांगोन माने सासे फरायसाखौ मोजाङै दैदेननो हानाय दिथा होनो हानाय माबायदि फरायोबा जों बांसिन गोसोआव लानो हायो माबायदि सा मा आयदाखौ फरायनांगौ एग्जामनि थाखाय आनजादनि थाखाय आरो बेसेबां सम बाहायनांगौ आरो बेसेबां टाइम जों टेबोलाव जिरायनानै थानानै माने टेबोलाव जिरायनानै थाबानो फरायनाय जाया सासे गथ'निया बेहाय
औ
मोजाङै नायनांगोन बियो अब्लासो बियो गुन गोनां सोलोंथाइखौ आजावनानै लानो हागोन।
आं आजिखाल आं जोबोद मोजां मोनदों बेबादि आयदाफोर आजि दानि जुगाव माने बेबादि गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनायखौ मोजां मोनदों आरो बेबादि कुवालिटि गोनां टिसारखौ सायख'नायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो गुन गोनां सो
नंगौ नंगौ
सायख'नायखौ औ अब्लासो जोङो औ औ
बेफोरखौ जोंनो गोनांथार सासे फोरोंगिरियानो जोंनि लामा दिन्थिगिरि नालाय
औ अब्ला औ
औ
माबा बारबाय नै अब्ला जोंहा गुबुन आयदानि सायाव बे दसे उनाव रायज्लायबावनोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय औ औ।